हेल'
खोनादोना नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादो
हेल'
खोनादो नोंथां
हेल'
खोनादों खोनादो
हेल' खोनादोंना हेल'
औ खोनादो
औ औ औ औ नोंथा फ्रि ना
औ फ्रि दा
हेल'
खोनादों नोंथां बुंलाय
खोनादों नोंथाङा फ्रि ना औ अब्ला दसे सम होनो हा गोनना
औ हागोन दे
अब्ला जों ओम सोलोंथाइनि सोमोन्दै दसे सम सावरायनि
औ सावरायजागोन
औ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों मिथि बियो जाहैबाय सोलोंथायाइया मानसिनि जिउआवहाय गोबां बिहोमा होयो जेरै ओ ओ जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावहाय गोबां ओ हेफाजाब होयो जेरैहाय जों सोलोंनोबो हायो ओ गिबिसि दिनावनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ जोङो सोलो बिमा बिफानिफ्राय जों मोननो हायो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि समाज निफ्राय जों मोननो हायो बिनि उनावहाय जोङो ओ फरायसालिफोर फरायसालिफोरनि निफ्रायबो जों मोननो हायो आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय ओ नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर बुंनो सान्दों नामा?
नोंथाङा जेरै बुंनाया थारैनो सैथो जोंखौ गिबियावनो जोंनि बिमा बिफाया सोलों थाइ होयो जों जेब्ला गोरलैआव जोनोम जायो अब्ला जोंखौ थाम बोसोर ब्रै बोसोरसां बिमा बिफानि गियानजोंनो जों देरो लावो बिनि उनाव जों समाजनि मानसिफोरनिफ्राय माखासे गियानखौ जों आरजियो आरो बिनि उनाव जोंनो जाय जोंनि थांनानै थानायाव मोनसे रा हा लामा हिसाबै सुंथानो था खाय जों फरायसालियाव गासिबो गथ'फोरानो थाङो आरो आरो बै सोलोंथाइ जों आथिखाल आरो गोदोनि सोलोंथाइ होननानै फाराग खालामनो हायो आरो। आथिखाल समाजाव जों सोलोंथाइखौ मानेखि गोबां दावगानाय नुबाय गोदो समाजाव मानेखि सोलोंथाइया मोनसे जों जि जा रिमिनारि बिथिंथिं नायोबा मानेके गोदो जों बिदिनो बबा लाइ बिलाइ बेफोरबायदियावसो सोदोब लिरनाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो। आरो हांखो दां हांखो दांखोनानै सोदोब लिरनाय बेफोरजोंबो सोलोंथाइ लायोमोन जाहैदों गोदो नाथाय आथिखालाव बैफोर सोलोंथाइफोरखौ जों जेरै गोदान मुगानि डिजिटेल मुगाफोरजोंसो बांसिन सोलोंथाइ ला हायो जेरै जों बहि कलम बेफोरो मानेकि गोदान मुगानि सोलोंथाइ लानाय होननानै बुंनो हायो आ रो बिनि गेजेरजोंनो जों माखासे गोदानसिन मुगा होनना बुङोबा जेरै जेरै दिजि टेल मुगाजेरै मबाइल लेपटप बेफोरनि अनलाइन गेजेरफोरनिजोंबो सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो आरो बैफोर सोलोंथाइ फ्रा जों माखासे बिथिङाव जोंखौ मोजां गोहोम आरो गाज्रि गोहोमबो खोलैदों। जेरै मोजां गोहोम होनबा जों नांगौ बायदि मानेके माबा मोनसे कुइसन बेबा एन्सारनि सोमोन्दै मि थिनोबा बेहाय जों लोगो लोगो गुगोल बा ए आइ नि दारैजों एन्सारखौ दिहुननो हायो आरो जेरै आरो गाज्रि बि थिं होनना बुङोब्ला जों जेरै मबाइल गेम बेफोराव मानेे गथ'फोरा गोबां गेम गेलेना गावनि गाव देहाखौ लोरबां आरो माखासे साननाय बिथिङावबो लोरबां जादों आरो माखासे गावनि गेम गेलेनायनि गेजेरजों जेरै गावखौनो फोजोबना लानायबो जों नुनो मोननाय जादों आरो नोंथाङा आरो बेफोरनि सोलोंथाइफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ आं बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथाङा जे बुंदों ओ बेबो थारैनो सैथो ओ आरो आं बेनि सायावनो बुंनो सानबावदों जेरै नोंथाङा बुंदों ओ सोलोंथाइखौ जों गोबां ओ मबाइलफोरनिफ्राय उम ससियेल मिडियाफोरनिफ्रायबो जों मोननो हायो होननानै नोंथाङा बुंदों। ओ बेबो थारैनो सैथो ओ बेनि सायावनो आं फंनैसो बुंदेरनो सान्दों आरो बेनो जाहैबाय ओ दानि जुगावहाय मबाइल ओ फोरावहाय गोबां मानसिया गाव गावनि समफोरखौ ओ मोजां सोलोंथाइ सोलोंनो नागारै ओ गोबां गाज्रि गाज्रि आयदाफोरावहाय मानसिफोरा गोबाङानो थांनो हमदों आरो ओ जेरै ओ जाया सोलोंनो गोसो गोसोजों सोलोंनो गोसो बिदि बिथांमोना ओ मबाइलफोरखौ मोजां रोखोमै बाहायो। ओ आरो बिनि अनगायैबो दिनैहाय जाय मानसिफोरा मबाइल खौ मोजाङै बाहायनो रोङाखै बिसोरो दिनैहाय गोबां मानसिखौनो जों दानि समावहाय आरो ओ सोलिबाय थानाय समावहाय जोङो गोबां न'खर बायनाय बा ओ‌ गोबां जाथावै जाथायफोर जानाय फोर खौ जों नुनो मोनो आरो मेगनजोंनो दानि समावहाय
औ
आं सानो आरो ओ बेफोरबायदि याव आगान ओ होआलासे जोंनि उम मानसिफोरा मान सुबुं सुबुं हारिफोरा ओ मोजां लामायाव बाहायोबोला ओ जोंनि समाजावबो जौगानाय फैगोन लोगोसे गियान आरजिनायाव गोबां हेफाजाब होगोन आरो बेखौनो आं सानो आरोबाव नोंथाङा माबाफोर। बुंनो सानबावदों नामा?
अ नोंथाङा बुंनायाथ' थारैनो सैथो आरो जों जेरैबायदि जों गोदो हान्था मेलाफोरा एसां मोजां नङामोन जोंनि सेराव मानेके माखासे दैबाना। बेफोरबायदि थाखायनि जों माखासे सुबुंफोरखौ थांलाय फैलायनि थाखाय खबर लालायनो हाया। हायामोन गावजों गाव गोजान गोजान जानायखाय नाथाय आथिखालाव बैफोर मबेलारि बिथिंनि थाखाय। थाखाय जों गोरलैयैनो मानेके सासे सुबुंजों सासे सुबुङा मोजाङै खबर लानो हायो। आरो माखासे खौरांफोरखौ जों जेरै मबेलनि दारैनो जों सोंहरनो हायो। जों आरो मबेलनि दारैनो जेरै क्लास लानो हायो फरायनायारि बिथिं थिङाव बुहुत इमप्रुभ जायो होननानै आं सानो आरो आरो बिनि गेजेरावनो जों गोदोनि सोलोंथाइयाव जों जेरै बायदि जेरै बायदि सो सोलोंथाइ लानानै आथिखालावबो दावगादों बेबायदिनो मानेके आथिखालाव गोबां दावगाबाय होननानै बुंजायो मानेके जेरैबायदि जों गोदो गोदाय सोलोंथाइखौ इसां गोनांथि होआमोन नाथाय आथिखालावबो सो सोलोंथाइखो बांसिन गोनांथि आरो बैफोर सोलोंथाइ लानायनि दारैनो जों माखासे गावनि थांना थानायनि लामा हिसाबैसो बाहायो जेरै जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों माखासे सरकारनिफ्राय साख्रि बेबायदि मावनानै गावनि जिउ लामाखौ गोरलैयैनो खुंनो हायो मानेके गोदो सोलोंथाइखौ एसां थांनानै थानायनि लामा होनना सानामोन जेरै बर'फोराथ' गुबैयै आबाद। खो थांनानै थानायनि आबाद मावनानै जानाय हारि होननानै गावखौनो सानोमोन नाथाय लासै लासै बैफोरो सोलायनानै आथिखालाव गासैबो बिमा बिफाया गावसोरनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लानो थिनहरो आरो बेयो जोंनि थाखाय। मोनसे गोग्गानाय होनना आं सानो आरो।
औ।
नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ हेल'
खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों
औ
औ
जेरैबायदि सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जों मानेके जेरै सिगाङो जों भगबत गिताफोरखौबो जों जेरै दावगां बेफोरजों दोंसो लिरनाय नुनो मोनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ सेबखांनाय महरावबो जों मोन बाय आरो आरो बिनि गेजेरजों जेरै जों बेफोरनि सोलोंथाइफोरखौ जों माखासे भि भिडिअ बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो मोननो हायो। आरो माखासेखौ जों गोरलै राहायैनो जों जेरै गुगोलफोराव सार्च खामनाय लोगो लोगो। लोगो फैयो बेफोरो जोंनि थाखाय। डिजिटेल मुगा आरो दावगानाय मुगा होननानै बुंनो हायो आरो। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों नोंथाङा बेफोरनि आरो गाज्रि गोहोमफोरनि माबाफोर बुंनो सान्दों नामा? सोलोंथाइनि बागै
औ आं सोलोंथाइनि बागै आं बेखौनो बुंनो सानबावदों ओ गोदोनि समावहाय गोदोनि सम आरो दानि सम सोलोंथाइनि ओ बिथिङाव बेहाय गोबां फारागथि दङ आरो आंनि नुनायाव आरो आं गोबां फाराग थि नुनो मोनदों ओ गोदोनि समावहाय जेरैहाय ओ गोदोनि मानसिफोरा ओ गोबां खस्थ' सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन आरो ओ जेरै गोदोनि मानसिफोरा गोबां दंफां बिफां सायख्लुमफोराव ओ बबेबा खना गफाफोराव सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन होननानै जों मिन्थिबोदों आरो ओ नाथाय दानि समावहाय थ एथ'बां बेबायदि खस्थ गैलिया ओ मानो होननानै बुङोब्ला दानि सम समावथ' दानि गथ' गथायफोरा गोबां आरामै मोजां जायगाफोरावहाय सोलोंथायखौ लानो हायो आरो। जेरै मोजां मोजां न बिल्डिं सिंफोराव ओ गरम बोथोरावबो जेनिबो टेनसन जानाङा फांखा आरि बेफोरखौ गोबां सुबिदाफोरखौ दानि समावहाय जों नुनो मोनो आरो। ओ बे बेनिखायनो आं सानो ओ ओ दानि समावहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ जोंनि मा मानसिफोरा सुबुंफोरा गोसो होसिननांगौ होननानै आं सानो आरो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि मानसिफोरा खस्थ' थ' मोनोमोनब्लाबो बिसोरो सोलों थाइखौ लानो सेस्था खालामबोदोंमोन ओ नाथाय मोन सुफुंबोजोबनो हायाखै बा फरायफुंजोबनोसो हाबोआखै आरो मानो होननानै बुङो बुंब्ला ओ बिसोरो गो बै समावहाय फरायनायखौ गोनांथि होननानै सानामोन ओ सामफ्रोम बोनि जानाय लोंनाय ओ मा मा होननानै बुङो सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनाय आरजिनाय, जिउ खांनाय ओ बेफोरखौसो बांसिन गोनांथि होननानै सानोमोन आरो। बेनो आंनि साननाया आरो नोंथाङा माबाफोर सानबावदोंमोन नामा?
औ थारैनो नोंथां बुंनायाथ' सैथोआ सैथो बेबायदिनो बर'फोर बर'फोरखौनो बुंनोसै आं जेरैबायदि जों गोदो सोलोंथाइखौ जेरै इसां गोनांथि होआमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ बांसिन गोनांथि होनाय जेरै आरो गोदोथ' जों जायगायाव फरायसा सालि गैयामोन आरो गोजान गोजान सोलोंथाइ लानो थांनांगौमोन बेफोरनि थाखाय जों सोलोंथाइखौ एसेबां लानाय जायामोन जानांगौ आरो। बिनि थाखायनो माने गथफोरखौबो एसबां सोलोंथाइफोराव होनाय जायामोन जानांगौ। नाथाय आथिखालाव गंफ्रोमबो गामियाव गं मोनफ्रोमबो जायगा बे एरिया खाथि खाथिफोरावनो जों सोलोंथाइखौ लानो गोरलै राहायैनो मोननायखौ नुनो मोनो। नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
होनदो मा
औ दे औ गोजोन्थों।